औ खोनादोंना नोंथाङा ओ नोंथांनिसिम बे गोजोन बेला सेनि गाहाम हामलानाय बाहरनाय थाबाय
औ साबायखर
आं नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै ओ एसेयावनो आं नोंथां खौ सोंनो सानग्रोबाय नोंथाङा ओ बांसिन मोज जां मोननाय फिथाइ सामथाइफोरनि मुंफोरखौहाय बुंनो हागोन नामा जेखौ नोंथाङा जानानै जोबोद मोजां मोनो बा जानो मोजां मोनो।
औ नोंथां नोंगौ। आंबो दोनै बेबायदि दिनैनि गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हाम लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंगौ आंङो जि फिथाइखौ जानो मोज जां मोनो जोंहा दायो दैज्लां बोथोर। बे दैज्लां बोथोराव जोंङो गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंङो मोननो हायो जेरै ओ आनना रस बा रैमालि होनानै जों मि थियो आंङो बे फिथाइखौ जोबोद जानो थाखाय मोजां मोनो नाथाय दासिमबो आं बे फिथाइखो बे बोसोरावहाय जाजेनथ'वाखै आरो माने आं जोबोद मोजां मोनो आरो बे फिथाइखौ जानो थाखाय बेनिफ्राय आरो दायो दङ बिदिनो थाइजौ, खान्थाल दङ बिराद मोजां मोनो जानो। थाखाय आरो गोबां जाबायबो देग्लाय बे बोसोरावहाय। जमा जमा संख्रै बेबायदि मि फालौ हा गोबां बेबायदिनो जमा होजायोब्लानो जों माने बिनि थाइजौनि जानायनि मजायानो आलादा जाखायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल फिथाइ, खान्थाल उम खान्थाल फिथाइखो गोथांबो जानो हायो गोथां जाग्राबो दंखायो। खान्थाला आरो लोगोसे से गोमोन जाग्रा। माने
औ।
खान्थालखौ माने जोंङो माने बे गोरलैआव जोंङो ओंख्रि जानो हायो जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरजोंबो जोंङो जानो हायो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला रागोन अब्ला जोङो गोमोन खालामनानैहाय खान्थालफोरबो जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो माने खान्थाल बेगरखौबो ओंख्रि जानो हायो। माने गार जानायानो गैया आर खान्थाल होनबोला आरो गोथांबो जाजायो। आमफायो उनाव मोनहोनानै बिखबखौ जाबाय, बेनिफ्राय बेगरखौ लाइ बिलाइ जों बा दालि बेफोरबायदि जोङो ओ खारै एसे होनानैहाय मैखारि बानायनानै ना गोथांफोर जों बा ना गोरान, बा नाथुर गोरान बेफोरजों माने जों ओरैबादि गोथाव संनानै हा जानो गोथावा ओरैबादि गोथाव जायोना जोङो ओमफ्राय बियावहा मानि माबायानो सुवाटानो एसेब्लाबो आलादा जायो आरो। बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायबो दङो दैलांआव मोननाय दाय दाय यो द्रागन फिथाइ होननानैहा जोङो मिथियो।
औ नोंगौ औ।
उम आरो टरबुस वाटार मिलन बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय माने जानो हायो ब्ला जोंनि देहानि जोबोद मोजां। जोंनो बे मोजां बे प्रटिनखौ होयो। फिथाइ सामथाय जानाया ओ जोंनि सायाव नाथाय जोङो फिथाइ सामथायाइखौ बांसिनसो जानांगौ, नोंथाङाबो बे फिथाइ सामथाय जानायनि सायाव बुंनो थाखाय आं बे समखौ नोंथांनो हेगारना होबाय। नोंथांआबो बे समावहाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन।
औ।
औ नोंगौ। नोंथां होननाय खोथाफोरा ओ जोबोद खोनासंथावना आरो मोजां जे जेरै नोंथाङा बुंखांबाय नोंथाङा बेबादि खान्थालबो जाबाय बे बोसोरावहाय रैमालिखौ मोनजायाखैब्लाबो नोंथाङा जानो गोथाव मोनो होनानै जे बिदि बुंलांखाबाय ओ आंनाबो बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाय जानो मोजां मोननाय दं आरो ना जेरैहाय आंङो बांसिन जानो मोजां मोनो बुंङोब्ला लिसु आरो थाइजौ आ रो द्रेगोन फ्रुथ ओ मानो बुंङोब्ला बे खौहाय जोंङो बोसोराव खेबसेल'सो मोनजानो हायो ओ लिसुफोरखौहाय बेबायदि मोनबाय थाया। बियो बोसोराव खनसेल'सो मोनजायो। आरो बे खनसे जानायानो जेरैबायदि स्वाद गोनां आरो गोदै जा थावना जायो जानानै मो मोजां मोनलायो आरो ना। आरो थाइजौखौबो बुंङोब्ला आंङो बे बोसोराव गोबां जाबाय बेबायदिनो गामिनि थाइजौ बे गोबां रोखोमनि थायोना थाइजौ फिसा ओंखाम-खाम थाइजौ आरो बेबायदि माबा बे बि बेबायदिनो जाबाय थाइजौ बेबायदिनो गोरलै समावहाय एसे राफुनाय समावहाय फानलु संख्रि होनानै बेबायदिनो लोगोफोरजोंहाय जाबाय आरो गोमोन समावबो थाइजौखौ लोगोफोरजोंनो बेबायदि ज' ज'यै जनानै रान ज्लायनानै जाबोदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला आंङो बे सप्तायावनो बेसेबांबा दिनसो रैमालिखौ जाबायना बुंजायो। मा मा होनगोन बे एसे गोथां फ्रामा बि खौबो फानलु संख्रिजोंहाय जाबाय आरो गोमोना गोमोनखौबो बेबायदिनो फानलु संख्रि लागायनानै एसे मासला मसला सारनानै बे बबायदि जोबोद गोथाव जायो आरो ना। जानो आरो बेबायदिनो जों गोबां बेबायदि फ्रुट सालाद फोरखौ बनायनो हायो। जेरै गोबां मैगं ओम फिथाय सामथाय फोर खौहाय हानानै बेयावहाय माबा मिबि लगायना नानै जानो हायो। आरो बेबायदि बिदिनो गाइखेर होनानै फिथाइ सामथायाइाव क्रिम आमुल क्रिम जायखौ होनो बेखौ होनानै सिनि लागायनानै फिथाइ सामथायखौ फिसा फि सा हानानै बेबायदिबो जानो हायो। ओ जोबोद गोथाव जायो फिथाइ सामथाइया जानो थाखाय आरो देहानि थाखायबो बियो जोबोद मो मोजां जायो जेरै दालिम फिथाया जोंनि देहायाव थै बानायो आरो बेखौहाय गोबां दुरबल मानसिफोरा जायो जायनाव हेमग्ल'बिना खम थायो बिथांमोनाहाय बेबायदि ओ बा बारा जानो जानांगौ आरो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ आरो बुंनो थाङोब्ला थालिर थालिरखौहाय जोङो हदायबो सानफ्रोमबो सानावहाय फुं फुुंङावहाय खेबसे जानाया मोजां जायना सुगाराहाय ल' थायो बिथांमोना मानो सानफ्रोमबो फुङावहाय थालिर थाइसे थाइसेब्लाबो जाथारनांगौनो आरोना मानोना थालिराव ओ ग्लुकस थायो थालिरा जोंनो थाखाय बेबायदि ग्रुखस एनारजिफोरखौहाय होयो आरो हायोब्ला जोंनि बे ओ नाइरें खाइजिर जायखौ बुङो बे खौहाय फुं फुुंङावहाय ओ दैयावहाय एसे मा होनो बेरेमोदै एबा सिनि होनानै लागायना लोंब्लाबो जोंनि देहायाव बोलो मो होननानै बुङो आरो दाथ' गरम बोथोर बे गरम बोथोराव गोबां बेबायदि दिनो फिथाइ सामथाइनि जेसां हायो जुसफोर बानायनानै लोंनांगौ जाहाथे जोंनि देहाया दिहाइद्रेट जाया स्ट्रंहै थाबाय थायो जाहाथे दुरबल जाया आरो नोंथाङाबो बुंलांनाय बायदिनो बे खान्थाल फिथाइनि बागै आं बुंनो सानदों ओ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय खान्थाला मैगंबो जानो हायो आरो रो खान्थालखौ फोमोननानै बो जानो हायो नोंगौ आं खान्थाल एफा जानो मोजां मोजां मोना थेवब्लाबो आङो खान्थालनि बे गरखोहाय जोबोद जानो मोजां मोनो आरो ना गोबां बेबायदिनो खान्थाल बेगरखौहाय अरावहाय सावनानैबो जाजायो अराव सावनायनि ओ स्वादानो एसे बेलेग जायो। थावसिन जायो आरो ना? आरो अराव सावाब्लाबोहाय थावायाव हाय बेबायदिनो एसे थाव होनानै जुदि एवोबोला गोरानहैनो बेखौबो जानो फानलु संख्रिजोंहाय ओरैनो जिरायनायाव जाबाय थाखाय जोबो मोजां जायो। आरो बेल' नङा नाथाय गोबां बेबायदि मैथारि जानायखौबो आं नुबोदों आरो आंनो जाबोदों। ओ नोंथाङा जेरै बुंखाबाय मै मैथारि जानाया ओ जोबोद गोथाव जायो होननानै। ओ जोंबो बेबायदिनो ओ मोदै बिलाइजों खान्थाल बेगर जों इसे दालि होननानै संना मैथारि संनानै जाबोदों फान्थाल बेफोरखौहाय जो बोद थावो आरोना। आरो लाव बिजौ फोरावबो खायफा बे ओ खाख्लायाव बिजौ फोरावबो खान्थाल बिरखौहाय गारलानानै बेबायदि ओ जाबोयो। ओ आरो बि खौ जानानैबो मैथारि जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना गो जाबो जायो मैखारिबो जा जायो। खान्थालखौ ओ बुंनो थाङोब्ला बेयाव गारनाय गारनो हानाय बेसादानो गैया आरोना जेरै नोंथाङा बुंखाबाय। खान्थालखौ गोथाङाव बो मैगंबो जानो हायो आरो मोनबा बेखौबो जानो हायो आरो बेल' नङा नाथाय बिनि बेगरखौबो जों जानो हाबावो। आरो बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायफोरबो दं बावो जेरै खायफा खायफा फिथाइ सामथखौहाय जोङो बेयावहाय मोननो थाङा जेरै एबाकादग किउ इ बेफोरखौ बाराय मोननो थाङा नाथाय जोंङो बेफोर खौबो जानांगौ मानो होनब्ला फिथाइ सामथाइया जोंनो जोंनि देहायावहाय गोबां बेबायदि भिटामिन्सफोर प्रभाइद खालामो। आरो बुंनो थाङोब्ला वाटारमेलन बेखौ जेसां हायो गरमनि दिनावहाय जानांगौ आरो। मानो बुङोब्ला गरमाव हाय मानसिनि देहा-देहाया गोलोमनानै ओ गोलोमदैया गलांजो बो आरो मानसिनि देहायाव जि दै बेखिनि थायो बियो खमि लाङो आरोना। ओमफ्राय बेयावनो बिराद दे हाइद्रेसोन जायो आ रो मेंनाय मेंनाय मोनो बेनि था खै गरमनि दिनाव जेसे से हायो जोङो नायरेंखाजि बिदै बा ओ बे वाटारमेलन जायखौ खेरमुजा ना माबो बुङो बेखौहाय जानांगौ। जेसां हायो फिथाइ सामथाइ साम फ्रोमबो जानो हानाया मोजां आरोना बाहेरा बुस्थु जास्लाय स्लाय। बाहेरनि बे कक'कला बा सिप्राइट, पेपसि बेफोरखौ लोंस्लाय स्लाय जोङो जुदि फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि देहायाव बांसिन दै हाबो होननानै बुंनाय यो। आरो दैनिख्रुइ बांसिन ओ जुदि जोङो फिथाइ सामथाइखौ रस बानायनानै लोङोब्ला बेनि साबसिन मा होनो जों गथा जानो हाबाला मो जां नानै बुङो। ओ दै दैआव जेसां दै लोंनानै जोङो जोंनि देहायाव दै मोनो बिसान दैखौ जोङो फिथाइ सामथाइ जानायावनो मोनो होननानै बुंनाय जायो। फिथाइ सामथाइया जोंनि दे दहानि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो नोंगौ ओ बेबायदि फिथाइ सामथाइनि जिथु भिटामिन नांगौ जोंनि देहायाव बेफोर गैयाबानो मानसिनि देहायाहाय लोर लोरबां जालांङो आरो बेबायदिनो जोंङो गोबां नुनो मोनो बेरामिफोर खौ हाय गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाइ लाबोना होफैयो जाहाथ थे बिसोरो बोलो मोनथों बिखौ खौ जानानै जाहाथे गोग्गो जाफिनथों जों गोग्गो देहा मोनफिनथों जों गावनि देहाखौ अराय सम बेबायदि गोग्गो लाखिनो थाखायब्ला जोंङो फिथाइ-सामथाइ जानायखौ गारनो नांङा। जा जों मोजां मोनब्लाबो गाज्रि मोनबाबो जों बे फिथाइ-सामथाइ खौ जानांगौ ओ मानो बुंङोब्ला जों फिथाइ-सामथाइनि ओ जुनैसो जों गोबां भिटामिन्सफोरखौहाय मोननो हायो जे जेया जोंनि देहाखौहाय गोग्गो खालामनानै लाखियो। ओ आं नों थां निसिम दायो ओ फिथाइ-साम फिथायनि सोमोन्दै बेसांखौनो बुंथ'बाय। आ नों थां जों बे फिथाइ-सामथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आं नों नोंथां निफ्रायबो नोंथांनि ओ मोजां जानो मोजां मोननाय फिथाइ-सामथायाइफोरखौहाय मोनथिनो हाबाय मिथिनानै गोबां गोजोननाय मोनदों।
औ
ओ बिदिब्ला जोंङो दा जोंनि बे सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमा? नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों